खोनादों ना नोंथाङा
खोनादों
नोंथाङालाय मा खालामदों
आं ओरैनो दं
नोंथोंना खबरफ्रा मोजां ना
औ मोजाङानो
आ आङो नोंथाङा फ्रिब्ला नोंथांजों आं दसे सम ओ सावरायनो होननासो फैदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथांजों
औ हागोन नोंथां
सोलोंथाइनि सायाव एबा ओ गोदोनिफ्राय लानानै दासिम सोलोंथाइया माबायदि जौगाखो एबा जोंनि नि थाखाय सोलोंथाइया माबायदि गोनांथि नोंथाङा एसे फंनैसो बिबुंथि होनो हागोन नामा सोलोंथाइनि बागै
ओ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' ओ गोदोनिफ्राय जोंहा गोदोथ' जोंहा गोबां गोबां सोलोंथाइया खममोन नाथाय गोदोनि दिनाव सोलोंथाइ गैयाब्लाबो माने जोङो जेबो गोहोम खोख्लैनायखौ जों गोदो नुनो मोनामोन नाथाय दानि बेलायावहाय ओ समजों लोगोसे जोंहा ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला मेगन थासेयावबो खाना ओ गोदोनि दिनावथ' जोंहा ओ गोदो गोदाय आबै आबौमोनाथ' गोदो हाजो सेर सेर मिथिंगाखौ मोजां मोननानै हाजो गुदि गुदि ओ गावसोरसो हाग्रा सिफायनानै बा हा दान सिफायनानै बेवहाय ओ संसार जादोंमोन जायनि जाहोनावहाय माने फरायसालि बा स्कुल गैयिनि जाहोनाव हाय माने गोदोनि सुबुंफ्रा माने
खम फरायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ओ माने फरायनायनि बेलायाव बिसोरो गोदो गैयानोमोन। नाथाय दा जोंहा समजों लोगोसे ओ सोलोंथाइनि बेलाया गोबां दावगाबोबाय गोदो जोंहा खम फराय योमोनब्लाबो माने सिक्स सेफेन बा तेन बिदि मेट्रिकफोर फास खालामब्ला खालामब्लानो गोदोनि दिनावहाय माने गोबां ओ मुलाम्फा जायोमोन आरो बिसोरनि फरायनाया माने गोबां गोरों रोंगौथि होननानै सानो। सानना लायोमोन गोबां साख्रि बाख्रि मोननाय गोदोनि दिनावहाय माने एसे एनै फरायब्लानो माने मोननो थाङोमोन आरो। नाथाय दा जोंहा दानि बेलायावहाय सोलोंथाइया माने जोंनि जिउआव गोबां गोनांथि जाबोनायनि जाहोनाव आरो सोलोंथाइ गैयाबानो जोंहा जेबो मोनसे थांखि एबा खामानि याव जोंहा जाफुंसार जानो हाखाया ओ दानि बेलायाव जोंहा सोलोंथायानो मेन आरो सोलोंथाया गोबां दावगाबोनायनि जाहोनावहाय दानि बेलायावहाय माने जोङो साख्रि बाख्रि बा जब मोननायनि सान्साबो खम जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो। गोदोनि दिनावहाय ओ फरायनाय फरायनायनि बेलायावहाय खम मोनब्लाबो माने एसे एनै फरायब्लानो माने गोबां गोरों रोंगौथि साख्रि बाख्रिफोरखौ थाब थाब मोनोमोन आरो नाथाय दानि बेलायावहाय माने खम जानाय बेफोरबायदि सोलोंथाया दावगानायजों माने बै बेफोरखौ मोननाया गोबां ओ खम सान्सखौ नुनो मोनदों आरो। आरो दाथ' जोंहा बहाबा थांनोब्लाबो माबा मोनसे साख्रि बाख्रिनि अनगायै यै माबा मोनसे बिजनेसफोर मावनोबाबो जोंहा फरायनाया गोनांथिखा आरो जोङो मान सनमान बेफोर रेसपेक्टफोरखौ मोननो थाखायथ' जोंहा फरायखानांगोनानो गोदोनि दिनावहाय बेफोरबायदिखौ गैयामोनब्लाबो जोङो जानो हायोमोन आरो माने आरामसे जोङो आबाद बेफोरबायदि खेथि माने जि मावनानैनो जोङो जिउ खुंलांनो हायोन नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो आबादफोर मावनोबाबो खेथि बिजनेस बेफार फालांगि खालामनोब्लाबो माने सोलोंथाइा मेइन आरो बेजों लोगोसे जोंहा गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि मबाइल बेफोरबायदि टिभि फोराथ' गोबां गैस्रायानोमोन होनजायो। नाथाय दानि बेलायावहाय जोंहा बेफोरखौबो जोङो नुबोनो मोनबो माने बेफोरखौबो जोङो फरायनो जाय फरायनो रोंगौ बा जाय लेखा गोरों बेफोरबायदि मानसियासो ओ मबाइल बेफोरबायदिखौ इउस खालामनो हाखा हायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ
गोदोनि दिनावहाय सोलोंथाइनि बेलायाव खम मोनब्लाबो माने ओम जोङो गोबां दाव गासार जाबोनो हादों गोदोनि दिनावहाय आरो गोदो आबै आबौमोनहा जाम्बा जाम्बि मोनब्लाबो गावसिनि मावनांगौ खामानिखौ मावलांनो हादोंमोन नाथाय दानि बेलायावथ' सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो माने मेगन थासेयावबो खाना माने जों जे खामानिखौ मावनो लायो सानो बेफोर खामानिखौबो जों मावनो हाया आरो दानि बेलायावहाय
औ औ
जे जोङो दा
दानि बेलायावहाय माने जों सोलोंथाइ थाब्लासो माने जों इयुन संसारसिम माने गोजोन जालांनो हानायखौ नुनो मोनो जाय सोलोंथाइ गैया बैसोर बायदि मानसियाथ' माने गोबां खस्थ' जेंना जेंसि हान्थिनाय माने बहाबा थांनाय फैनाय बैफोराव माने गोबां खस्थ' बा जेंनाखौ जों नुनो मोनदों आरो औ नोंथाङा ओ नोंथाङा गोदो आरो दानि सोलोंथाइनि बेलायावहाय नोंथांनि मोन्दांथिजों एसे फोरमायलांनो हागोन ना
औ हागोन
औ
नोंथां होननाय बायदिनो आंबो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो सानदों ओं गोदो गोदोथ' बेबायदि ओ बांद्राय जोंनि बेबायदि इन्टारनेट गैयामोन जोङो जों माने इन्टारनेटनि जुगैथ' जों दायो फरायनो हायो नालाय गोदोहाय बेबायदि माने गैयामोन आरोना जोंनि थाखाय माने जायो जोबोद मोजां जानानै फैबाय दानि सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां जोंनि सोलोंथाइ लानाय एबा जों सोलोंथाइयावहाय गोबां माने जोङो मबाइल एबा जों गोबां बेबायदिनो बायदिसिना टेक्नल'जि एबा गोबां बायदिसिना मुवाफोरनि गेजेरजों जों ए आइ फोरनि गेजेरजों जों गोबां सोलोंथाइ एबा नलेजफोरखौ जों लानो हायो जों गावनि माने गावनो गाव माने इमप्रुभ खालामनो हायो गावनि स्किलखौ एबा बे बादिनो दिनो जों माने दायो सोलिबाय थानाय थासारियाव जों गोबां माने सुबुं माहारियानो ओ गाव नो अन बेबायदिनो न'वाव थानानै गोबां सोलोंथाइखौ लानो हायो जेरै जोङो अनलाइन एबा इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो गोबां बिब्दिनो अनलाइन क्लास लानानै गाव गावनि स्किल एबा डेभेलपमेन्टखौ जौगासार खालामनो हायो आरो गावनि मोजां एबा सोलोंथाइखौ लानो हायो आरो बेबायदिनो गोबां माने सुबुंफोरा जौगानो हमदों बेबायदिनो दाथ' गोबां बेबायदिनो प्राइभेट स्कुल गोबां ओंखारबाय मोजां मोजां दानि ओ सुबुं माहारिफ्रा बांसिनानो ओ प्राइभेट स्कुलव सोयो गावनि गथ'फोरखौ एबा ओ गुड स्किल एबा बेबायदिनो दिसिप्लिनखौ मोजां सोलोंनो हाथों होननानै माने बेबायदिनो प्राइभेट स्कुलफ्राव सोयो खायफा खायफा बिमाफ्राबो गभर्नमेन्ट स्कुलाव सोयो बाट हायिफ्रासो बांसिन दानि सोलिबाय थानाय थासारियावहाय बेबायदिनो गभारनमेन्ट स्कुलाव बांसिन सुबुंफोरा सोनायखौ जों नुनो मोनो बाट बांसिन बांसिनानो दानि सोलिबाय थानाय थासारियाव गोबां माने गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ मोजां जालांथों होननानै एबा मोजां रोंलांथों होननानै बेबायदिनो मोजां स्कुल नागिर गिरो एबा कलेज मोजां नागिरो गावनि ओ जितु इयुन फिउचारावहाय मोजां माबा मोनसे बेबायदिनो हाबाफारिखौ माव लांनो हानाय एबा गावनि थांखिफोरखौ हाय सोलोंनो एबा गावनि ओ जिउ खुंनाय राहायाव माबा मोनसे मावनानै थाहैनो थाखाय बेबायदिनो मोजां सोलोंथाइखौ लानो थाखाय गावनि बिमा बिफाया गावनि गथ'फोरखौ मोजां जाजानो लुुबैया आर ना आरो बे बिदिनो प्राइभेट स्कुलफोरावथ' गोबां बेबायदिनो टिचार फोरा रुल एणड माबाफोरखौ दिसिप्लिनफोरखौ सोलोङो नालाय आरो बेबायदिनो गभर्नमेन्ट स्कुलफ्रावहाय ओ गोसो बायदि एबा बिबदिनो स्कुल थांबाबो जेबो नङा कलेज थाङाबाबो जेबो नङा बेबायदिनो गोबां माने बेफोर जानायखाय गावनि बिमा बिफाया माने प्राइभेट सि स्कुलफ्राव सोयो आरोना बात गभरमेन स्कुलाबो बेबायदि गाज्रि नङा मोजाङानो जोंनि थाखाय माने गावनि अन सेलफ माने गाव गावावसो माने डिपेन्ड खालामो आरो ना बेबायदि गभार्नमेन्ट स्कुलाव माने गावनि फरायनाया इमप्रुभ जानांगोन माने टिचारफ्राथ' नोंखौहाय सानफ्रामबो जिथु क्लासाव फै एबा स्कुलाव फै बेबायदि होनबाय थाया गोबां माने बेबायदिनो स्कुलनि गेजेरजों गोबां जों सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायो जेरै जों गोबां लोगोफोरजों बेबायदिनो रंजानो हायो जोङो बेबायदिनो गोबां माने स्कुलफोरावहाय बेबायदिनो कम्पिटिसन जायो मोसा मोसानाय एबा बे बादिनो म मुसुरनाय गोबां बे बायदिनो गेलेनाय बेफोर जायो आरोना जों बेनिफ्राय जों सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हायो टिचार फोरा जोंनो मा गायदेन्स होदों एबा जोंनो मा फोरोंदों जोंनो थाखाय मा नलेज होदों जों बेफोरखौ जों साननानै जों मोनदांनो हायो नोंथां होननाय बायदि जबनि थाखाय जोबोद कम्पिटिसन जानानै दं नङा होमबा नोंथां ओंखायनो जोंनि सुबुं माहारिफ्रा गावनि स्किलफोरखौ देखायनानै एबा एबा देभेलप खालामनानै गोबां बिबदिनो नाजागासिनो दं जोंनि ओनसोलथिंबो बेबायदिनो आरो जोंनि ओनसोलथिंबो गोबां माने सुबुं माहारिया बेबायदिनो जौगाथाय जादों एबा गावनि सोलोंथाइ एबा इमप्रुभमेन्टखौ लानानै गोबां बेबायदिनो साख्रिफोर एबा बेबायदिनो जब मावनायखौ जों नुनो मोनदों गोदो गोदोहायबो बेबायदिनो खायफा खायफा सुबुंफोरा बेबदिनो मोजां फरायनानै एबा मोजां गावनि स्किलफोरखौ देखायनानै बेबायदिनो गोबां माने जब मावनाय बिदिनो मास्टार मावनायफोर दङ बेफोरखौ जों माने नुनो मोनदों आरोना नोंथां आरो बेबायदिनो दाथ' गोबां माने डेभेलप जालांबाय जों बेबायदिनो गोबां क्लासफोरावहाय जोङो बिदिनो अनलाइन क्लासेस जानायखौबो जों नुनो मोनो जों आरो बेबायदिनो सोलोंनायनि गेजेरजों जों गोबां मान माने साक्सेसखौ जों मोननो हायो आरोना जों जों लाइफआवव जों गोबां माने ग्र' जालांनायखौ जों नुनो मोनो मेन्टेलि आरो जोङो सोलोंथाइयावहाय गोबां बिब्दिनो इमसनेलबो जायो जों बेनि फिलिंसफोरबो गोबां माने खस्थ'नि गेजेरजों जोङो सोलोंनांगौ जायो ओ गासिबो न'खरावहाय बेबायदिनो मोजां बेबायदिनो गैया सोरहाबा दङ सोरनाबा गैया बेबायदि जायो आरोना नोंथां बुङोब्लाथ' ओ जोबोद गोलाव जागोन नोंथां जोंनाथ' दायो समावबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै एबा सावरायनानै जोबोद मोजां मोनबाय न नोंथांजों खोनादों ना नोंथां? हलौ हेलौ हेलौ' हेलौ